औ। खोनादोंना आंनि माथोखौ नोंथाङा? औ।
दा नोंथाङा मा खालामनानै दं?
ओरैनो दं।
अ अ।
नै थाङालाय मा खालामदों?
नै आंबो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दसे जिरायनानै दं।
औ
दा होमबा नोंथां माखौ लानानै जोङो सावरायगोन?
ओ आइ जोंनि टपिकआ आइ जागोन।
अ दे होमबा जागायदिनि।
औ नोंथा जागायनो ना आं जागायनो?
दे नों जागायग्रोदो।
औ ओं जों आइ होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमाखौ बुंनाय जायो ओ जोङो जोनोमनिफ्रायनो जिखौ जि जाय जोंखौ खांबोदों बाबोदों जायनिफ्राय जोङो जोंनि आखल आखुखौ सोलोंबोयो जोनोमनिफ्रायनो बिनिफ्राय राव जों जायखौ जों गासै गासैखौबो जों बिमानिफ्रायनो आइनिफ्रायनो सोलोंजेनो। आइनि अननायाव देरबोयो आइनि खांनाय बानाय। बेखौ मोननानै देरबोयो बिनिफ्राइयो ओ सोलोंथाइ जेरै आइयानो फोरोंजोबगोन जोंखौ बिदि खालाम बेखौ खालामबा बियो गाज्रि। माया गाज्रि माया मोजां बेखौ आइयानो फोरों फोरोंजेनगोन जोंनो औ।
उम
बेनिफ्राय ओ मोजां गाज्रिनि फारागथिखौ दिन्थिलांगोन आइयानो गाइड
औ नोंथां औ
औ ओ बिमानि उदैयाव थानाय टाइमनिफ्रायनो जोङो ओ बिमाया जोंखौ अनबोदों।
औ
औ बिनिफ्राय नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा एसे?
औ बुंनो हागोन नोंथां दा जेन'बा बिमायानो जोंखौ गोरबोआव ओ न' दान नाइन मान्थ
औ
नाइन देस जोङो बिमानि गोरबोआव जोङो जोनोम मोनो नङा होमबा?
औ
बेनि उनाव जोङो जोनोम जाखांनायनि उनाव जोंखौनो जोंनि आइया ओन्दैनिफ्राय थाम्फै अरसि अरसि मरसोम मरसि अरसि जोंखौ जोथोनै फेदेरबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिनिफ्रायनो जोंखौ गासिखौबो सोलोंहोबोजेनो। जोंखौ रायलायनो सोलोंजेनो। गाइखेर जानायनिफ्राय लानानै जोंखौ बिमायानो आइआनो जोंखौ फोरोंजेनो दा ओंखायनो जोङो बिमा माहारिखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन। जों बिमा माहारिफोरखौ जेब्लाबो अननो रोंनांगोन। होमबासो जोङो मा होनो बिमानि अननायखौ मोनफिनगोन नङा होमबा?
औ
नोंथां औ दा जोंखौ आइआनो उन्दैनिफ्राय खांबाय बाबाय फेदेरबाय फोरोंबाय जनो रोंजेननायनिफ्राय दिंदिंनो रोंनाय दिंदिंनो फोरोंजेनो बिदिनो उनावसो लासै लासै जोङो बिमानि फोरोंनायजोंसो जोङो रोंबोयो आरो बिदिनो देरखांनायनि उनाव फरायसालियाव थांनाय मानाय जोंखौ आइआनो जोंखौ फोरोंजेनो।
औ
फ फरायसालियावबोथ' जोङो बिमा नङाबाथ' जोङो थांजेननो रोंनाय नङामोन आइहोनना गाबज्रिनो जोङो रोंनाय नङामोन। रायज्लायनोबो जों रों रोंजेननाय नङामोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा बिदिनो जोंखौ आइआसो फेदेरबाय फोलावबाय। जोंखौ गोरों गोरा खालामबाय रोङिखौ रोंहोबोजोब्बाय आरो नोंथां।
औ
दा बिदिनो जोङो हिनजाव माहारिया स्कुलाव फराय हाबजेननायनिफ्राय जोङो ओ न'खर साफा खालामनाय न'खरखौ माबायदि जोथोन खालामनांगौ माबायदि दानांगौ लुनांगौ फारसेनिफ्राय जोंखौ फोरोंबोजोबो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दा बिदिनो जोङो ओंखायनो बिमाखौ जोङो जेब्लाबो आइ होननानै सोमोन्दो लानानै जोङो बि आइखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन आरो। औ
जेनेबा ओ बिमा माहारिया ओ जबां गोबां ओ दुखु खस्थ' सहायबोनो गोनां जायो जेरै ओ नोंखौ नाइन मानस बिसोरो गावसोरनि उदैयाव लानांगौ गोन बिसोरनि देहायाबो सोलायनाय फैगोन
औ
बे टाइमाव ओ आरो बिनि उनावबोबो जोनोम जाखांनायनि उनावबो नोंखौ देरजासिम जोथोन लाबोबाय थानांगोन नोंनि जानाय लोंनाय गाासनिखौबो ओ आइआनो थाल लागोन
औ
औ बिनिफ्राय देरजासिम देरबाबो नोंखौ गाइद खालामलांगोन नोंनि दुखु खस्थ'आव बाहागो लाफागोन बिनिफ्राय बियो ओ बिनिखायनो जोङो ओ बिमाफोरनि थाखाय ओ सासे मोजां साकसेसफुल मानसि जानानै जानो हायो ब्ला बिमाफोरखौ प्राउड फिल खालामहोनो हागोन आरो बेखौ जोङो ट्राइ खालामनांगौ।
औ
औ
दा ओंखायनो जोङो जेब्लाबो आइ होननाय सोदोबखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननांगौ। दिनै जोङो बिमानिफ्रायसो जोङो गासिबखौबो रोंबोदों राबोदों। जेराव थांनाङा होनो बेखौ थांनाङा। ओ सोदोबखौ जोङो लाखिबोनांगोन। फै जा होननाय बुस्थुखौ जोङो मानिनो रोंनांगोन आरो नङा हबा नोंथां।
औ नोंथां
औ दा ओंखायनो आइ सोदोबखौ जेब्लाबो जोङो सिगाङाव दोनबाय थानो नांगोन आरो। जेनेबा बुरैबा बोराय बुरैबा बुरै देहायावबो जोङो बिमाखौ जोङो बिमा महरैनो जों अनसायलांनो रोंनांगोन बेमार खामार जादोंबा बो जोङो बिमाखौ बिमा बायदि जोथोन लानानै जों फाहामथाय होननांगोन। होनबासो जोङो बिमानि अननायखौ थैस' थांस' जोङो मोनबाय थागोन आरो
औ
औ बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिमानि गाइखेर जानानै जों थांबोबाय बे बुहुम बिखाखौ जोङो जोङो बिमा आइनिफ्रायसो जोङो नुबोबाय ओंखायनो जोङो ओ बिमाखौ आइ बायदि बिमा बायदिनो जोङो फोथायनानै जोङो बिमाखौ जेब्लाबो सिबिनो रोंलांनांगोन आरो
उ बिनिफ्राय ओ जेनेबा प्रेगनेन्सिनि टाइमावबो ओ सापर्ट होनांगोन बिमा बिमा बिमा माहारिखौ जेनेबा ओ जेनेबा फिउचाराव सोरबाफोर प्रेगनेन्ट जायोब्लाबो ओ हासपेनफोरा बेखौ होयो मोजां जायो आरोखि ना फेमे फोरनिफ्रायबो जेनेबा बिराद फिजिकेल चन्जेस फैयोना बिमा प्रेगनेन्ट जाबा सासे मानसिया बिनि देहाया सोलायनाय फैयो। बेयाव जोङो बिमाफोरखौ सापर्ट खालामनाया मोजां आरोखि ना
औ नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोङो बिमाखौ अनसायनो रोंनांगोन आरो
औ
उम दा बिमायासो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ ओ फेदेरबोबाय फोलावबोबाय नालाय ओंखायनो जोङो बिमाखौ बिमा बायदि थांनानै थानायखौ जोङो जेब्लाबो लुगैनांगोन बिमाया बिमा बायदि आखल गियान होलांनाय हानांगोन होनबासो जोंबो जोंनि इयुन जोलैयाव जोंबो सानसे बिमा जाहैगोन ओंखायनो जोङो दानिफ्रायनो जोङो बिमाखौ बिमा बायदि साननांगोन होमबासो इयुन जोलैफोरा जोंनि आखल गियानखौ नुनानै बिसोरबो गाव गावाबागाव आखल दालांनो हागोन आरो।
औ औ नोंथां
बिदिनो दा बिनि गेजेरजोंनो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावनो दंबावोबा बुंबावनो हागोन नोंथां
आइनि बागैथ' बुंनो जेबो गैला जेनेबा जायखिजाया जों आइ बिमा माहारि बयखौबो रेसपेक्ट होनो गोनां होनो रोंनांगोन आरोखि ना ओ जोंबो जोंबो मोनसे टाइमाव जेनेबा बिमा जाहैगोन जोंबो बे एखे दुखु खस्थ'खौनो सहायनांगोन ओ स' जोंबो बेखौ बुजिनानै जेनेबा आइ आइ मोनहा जेरै आइ बाबा मोनहानो जेरै खस्थ' खालामबोदों जेरै नोंखौ फोरोंनायफोराव थाखा फैसा हरनांदों बेनि भेलुखौ लाखिनांगोन आरोखि ना। बेखौ सान नानै जोङो इसोरखौ अनसायफिननांगोन। ओ इयुनाव बिसोरखौ नायफिननांगोन। बेखिनिखौनो आङो बुंनो सानो।
दा बिदिनो जोङो ओंखायनो बिमा होनोब्ला बिमानि मेगननि मोदैखौबो जोङो हुगारहैनो रोंनांगोन दुखु खस्थ' जारलाखौ जोङो बिसोरखौ जेब्लाबो मदद होलांनो रोंनांगोन जोङो फिसा जानानै बेफोरबायदिनो जोङो जेब्लाबो बिमा माहारिनि सायाव अननायखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै जोङो लाबोबाय थानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ जोङो बिसिनि खैफोद आफोदाव बाहागो लाहैफानांगोन जेनेबा हिनजाव माहारियाथ' बेलेगनि न'आवसो थांनो गोनां जायो नालाय बिदिब्लाबो जोङो बिसोरनि खैफोद आफोद फोदाव बिसोरखौ बिसोरनियाव बाहागो लाहैफानांगोन
औ नोंथां दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबायदां
औ जाबाय नोंथां
औ दे होमबालाय दिनो दोन्थ'नोसै बेखिनियावनो नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां औ